औ नोंथां।
औ औ औ नोंथां।
आं नोंथांनाव फंनैसो खोथा सावरायलायनो होन्नानै जोंमोन
औ औ औ नोंथां दे बुंलाय।
औ ओ दा नै जोंनि इयुन जा लाइमोनफोर उन्दै उन्दै लाइमोनफोर बर'नि बिथांमोन्नि जा सोलोंथाय सोलोंथाय लोगोसेनो आरो जिउनि जा थांखि होसोनाय बेयाव एसे जोंना गुबुंले जानायखौ नुगासिनो दङ। खोनादोंं।
औ खोनादों नोंथां बुं फिन्नो हागोन ना नोंथाङा?
औ बे जिथु जोंनि बर' उन्दै उन्दै लाइमोनफोर बिथांमोननि जा सोलों थाय लोगोसेनो जिउनि जा थांखि होसोनाय बेयाव एसे ग्लाय गुजायै जानायखौ जों जोंनि‌ उन्दै उन्दैमोन फोरा जोबोद गुबुंले लामाजों थांगासिनो। बेनि बागै नोंथाङा मा बुंनो सानो? मारा राहा लामा होनो हायो नोंथाङा?
औ।
फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ खोनादोंना? नोंथांङा खोनादोंना?
औ खोनादों।
ओ जोंनि जा नैबे समाव लाइमोनफोर ओ बिथांमोना गावबा गावनि जिउनि थांखि होसोनायखौ
औ
ओ होसोआ लासिनो जिथु खायसे गाज्रि लामाजों थांगासिनो दं बिथांमोना ओ बिथांमोनखौ आं आं बुंनो सानो जोंङो बिथांमोननि देरसिन जानानै जों बिथांमोननि मे-मेगन सिगाङाव जों बिथांमोननि गाज्रि खामानिखौ आसि दिन्थिनानै होयोब्ला बिथांमोना गाज्रि लामाजों थांनायखौ नुनायखौ जों आसि दोनथिनानै बुजायनानै होयोब्ला मोजां जायो होननानै आं सानो। मानो होनना बुंङोब्ला औ औ मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोन बायदि उन्दै उन्दै लायमोनफोरानो जोंनि बर'हारिनि इयुन जो लै होनना बुंनांगोन इयुन जोलै हिसाबै बिथांमोना इयुनाव मोजां खामानि मावलांनांगोन जोंनि हारिनि थाखाय ओ मोनसे हारिनि थाखाय औ मोनसे हारिनि थाखाय ओ मोजां खामानि मावनो नाजायोब्ला ओ मोनसे हारिया गेरेमसा महर मोनगोन ओ आरो जुदि बेफोरबायदि मोजां खामानि आ गान होआबा बिथांमोना हारिखौ गेरेमसा महर होनो हा नाय नङा आरो जों गासै बर'माहारिनि थाखाय बेयो जोबोद खैफोद गोनां जागोन। बेखायनो जों गाज्रि लामाजों थांनायखौ नुयोब्ला होबथानांगौ। बेखौ आं बुंनो सानो आरो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा माबा बुंनो सानबावो नामा।
औ दा नैबे जा जोंनि सोलिबाय थानाय जुग
औ
बेवहाय आंङो बांसिनै जोंनि बर' उन्दै उन्दै लायमोनफोर खौ नोजोर होनानै बे नै बे खोथाखौ सावरायनाय जादों
औ
ओंखायनो आं दा जा नोजोर होदों बे जाहैबाय उन्दै उन्दै समावनो जोंहा मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगोनो
औ
जोंहा बाइक लादों आरो इदि गोबां बेसेन गोसा फन फोर जानबुंफोर बायनाय आरो बाहायनायखौ जों नुनो मोन्दों
औ नंगौ नोंथां
जाउनाव जोंनि उन्दै लाइमोनफोरा जोबोद गाज्रि लामाजों थांगासिनो दङ। औ बेखायनो आं बेफोरखौ माबायदि होबथानो हागोन
औ
बेनि बागै माबाफोर राहा लामा दङ नामा होननानै जों बे सानैजों बेखौ सावरायलायनो होननानै
औ औ नंगौ नोंथां नोंथाङा जोबोद मोजां खोथा सोंदों ओ जोंनि जा उन्दै उन्दै लाइमोन फोरा मेट्रिक ओ आनजादखौ उथ्रिसारनाय लोगो लोगो गावसिरनि जिथु मेलेम रायनि जाहोनाव बिथांमोना सानसहायैयाव गोबां गोरोन्थि मावनायखौ नुनो मोनदों जेरैबायदि ओ गोनांथि नङाब्लाबो जा नबुं लानाय गोनांथि नङाब्लाबो बाइक गारि बेफोरबायदि लानायखौ जों नुनो मोनदों बे बिथिङाव बिथांमोना गाज्रि लामाजों आगान होबाय होननानै जों जौसे जौखोन्दोआव बुंनो हायो आरो बे गाज्रि लामाखौ होबथानो थाखाय जों गिबियावनो बिमा बिफाखौन बिमा बिफायानो बिसोरनि होब थागिरि जानांगोन गिबियाव बेनि उनाव जों ओ बिथांमोननि देरसिन जाय ओ बि दा जाय बिब' जाय बिबथै जाय बिमायं बा हारिनि गेजेराव गेदेमा सु सुबुंफोर बिथांमोना होनानै लोगोसे बुंनो नाजानांगोन। गाज्रि लामाजों थांनायखौ मोजांजों बोखांना लाबोनो एसे एनै बोसोन गोनांसो सोदाब बुंनांगोन। बाथ्राफोरजों बुंनानै बिथांमोनखौ खौ बोखांना लाबोनांगोन। अब्ला जानो हागौ बिथांमोना जौसेयाव जौखोन्दो नङाब्लाबो स्निजि दाइनजि बिदि जौखोन्दो मोजां लामायाव आगान होनो हागोन।
नंगौ नोंथां। जोबोर मोजां। जाउनाव औ‌ जाउनाव जोंनि जा बर' समाज
औ
आरो लोगोसेनो बर' नखरफोरखौ जोङो गोबां गाज्रि थासारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनायखौ जों नुनो मोनदों।
औ नंगौ नोंथां।
मानोना जोंनि बांसिन जौखोन्दोआनो
औ
गोरिब आरो बेबायदिनो खस्थ खालामनानैसो सोलिनाय न'खर
औ नंगौ नोंथां।
बेखायनो बे समाव जुदि बे उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा नखरखौ खस्थ होनानै न'खरखौ जबरजस थि माबानानै बेबायदि बाइक लानाय आरो गोबां बेसेन गोसा जानबुंफोर बाहायनाय बियो जोबोद गाज्रि न'खरखौबो गोहोम खोख्लैयो।
औ नंगौ नोंथां नंथारगौ।
बे समाजावबो गोहोम खोख्लैदों आरो जाउनाव बिसोरो माबेबा खायसे टाइमाव गोबां बर' लाइमोनफोरा बिदिनो जिउ खहाबो जानांदों।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
जोंनि गेजेराव जोंनि बर' समाजाव
औ नंगौ नों थां ओ बे समाव नोंथांनाव जाखिनि खोथा खोनानानै आं बुजिनो मोनदों जानो हागौ नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि था सारिया गोबां सोलिदों ओ बे थासा रिनि सोमोन्दै नोंथाङा जाखिनि बुंलांबाय आं बुजिखाबाय अह जोंनि हालामाव नोंथांमोना माबायदि बेबायदि थासारिनि सायाव सोलिदों
औ मोनथिनो लुगैयो नोंथां। नोंथाङा अन्नानै फोरमायना होयोब्लां जोबोर गोजोनगोन।
औ नोंथां जोंनि हालामाव ओ दासिम बेफोरबायदि ओ थासारिखौ एसे खमायनायखौ आं नुनो मोनदों। आह बे खमायनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनि हालामाव गेदेमा सुबुंफोरनि अनजिमाया बांदों आरो मोजां सोलोंथाइ लानाय ओ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि अनजिमाया बांदों अह बिथांमोनखौ अ बायदिसिना मिथिं आरि बेफोरबायदि जथुमा खालामनानै बुजायनाय खौ जों नुनो मोनदों। ओ बिथांमोननि जाय जाय गामियाव गोबां गाज्रि बेफोरबायदि गोसोनि बा गाज्रि ओ हुदाजों सोलिलांनाय लाइमोनफोर ओंखारदों बै गामियाव जों थांनानै जोंनि बर' माहारिनि अ खौसे जानानै सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरा सोलोंथाइ सोलोंथाइ गोनां सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरा थांनानै बुजायहैनायखौ नुनो मोनदों। ओ बेनि जाहोनाव औ बेनि जाहोनाव ओ बैफोरबायदि गाज्रि गाज्रि लामाजों अ आगान होनाय गथ' फोराबो एसे एनै मोजां जाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो ओ जेरै मेट्रिक आनजाद, हायार सेकेण्डारि आनजाद, डिग्रि आनजाद बायदिसिना बेफोरबायदिनो आनजादनि फिथाइफोरखौ मोजां खालामनायखौ नुनो मोनदों बे बिथिङाव आङो जोंनि हालामाव ओ एसे एसे मोजाङै जौगाबोनायखौ नुनो मोनदों नोंथां।
अ जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनदों गोनां बेबायदिनो माखासे जोङो फिसा फिसा जा राहा लामा लानाङो उनिफ्रायनो जोबो नांगौ जायोब्ला जोङो। जब- फोला लालायनानै जोंनि हालामनि मासे लाइमोनफोरखौबो जोङो बुजायनो एबा फोरोंनो जोङो नाजानांगोन जोङो इयुन जोलैफोरखौ जेन जेसे हायो ऐस जे मोजां खालामनो हायो बेखौनो आङो मिजिं थियो
औ औ
औ दा उन दै लाइमोनफोरनि बागै औ बे उन्दै लाइमोनफोरजों आङो बांसिनानो जोंनि बर उन्दै लाइमोनफोरखौ नोजोर होदों।
उम उम
बेनिखायनो बे सोलोंथाइनि जा लोब्बायाव जोङो बेखौ सावरायदों आरो मा माखासे जिउ जोंहा खहा जाबोदों बर लाइमोनफोरा बे गोदान गोदान बिदिनो बाइक बायनाय जानबुं बायनाय बाहायनाय गाज्रि माजों थांनाय आरो माबेबा समाव गोबां ससियेल मिडियायाव जोङो बिदिनो गुबुंले एबा भाइरेल जानायखौबो नुनो मोनदों बर लाइमोनफोरखौ।
नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो सै
औ औ बेखायनो बेफोरखौ जोङो जायखिजाया राहायै जोङो बेफोरखौ होबथानो नाजानांगोन आरो।
औ औ नोंथांजों दिनै रायलायना जोबोद मोजां मोनदों नोंथाङा इयुनाव बेफोरबायदि सोंथि सोंनो गोसोब्ला आंनाव सोंबावजागोन ओ बेफोरबायदिनो आं सोंथिनि फिननायखौ होनो थाखाय नोंथांनो राजि औ
औ नोंथांजोंबो आङो सावरायनानै जोबोर मोजां मोनबाय गोजोननाय थाबाय इयुननि समफोर आव जोङो आरोबाव मोजाङै आरो गुवारै सावरायबावगोन माखासे गोबां टपिकफोरखौ लानानै बा गोबां आयदानि सायाव
औ जागोन नोंथां
औ औ गोजोन्थों।
ओम दे